औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथां माने आं नैबे समाव नोंथांनो फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने आं मोनसे आयदा लानानै सावरायनो नागिरदोंमोन आरो जुदि नोंथाङा दा फ्रिनो दङ'ब्ला फ्रिनो दंना नोंथां?
औ नोंथां।
सावरायजागोन होनबा ना?
औ नोंथां।
अ ओमफ्राय नोंथाङा आं जि सावरायनो नागिरनाय आयदा बे आयदाया जाहैबाय मोनसे गोदान आयदा लादों आङो बेनो जाहैबाय माने मोब्लिब आरोना। जायखौनो बुङो जों इलेक्ट्रिसिटि बे मोब्लिबनि लागायनो आं सावरायनो नागिरदों गिबियावनो आङो बुंग्रोनोसै नामा नोंथां एसे ओरैनो
औ नोंथाङा जागायदो होमबा।
औ माने जे मोब्लिब मोब्लिबखौथ' जोंङो मिथिखायो माने आथि आथिखाल मुगायाव मोब्लिबनि अनगा जेबो खामानिखोनो मावनो हाया। माने मोब्लिब गैयाब्ला मेगन थानानै बो माने खाना होननानै बुंजायो आरो नैबे दानि मुगायाव। ओ मोब्लिबा जाहैबाय जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव गोनां जानाय मोनसे सक्ति आथिखालाव मोनफ्रोमबो मुवायावनो माने जोङो मोब्लिबनि गोनांथि जायो। आरो आङो बेखौबो बुंनो नागिरदों गिबियाव जेब्ला माने सुबुं माहारिया जेब्ला रायजो जाजेनदोंमोन बै समाव माने बेबायदि मोब्लिब गैयामोन। जायखिजाया खामानि मावनो थाखाय बा बिजाब फरायनो थाखाय मा खालामोमोन बिसोरो ओ साथि साथि केरासिननि बे साथिखौ स्रांनि थाखाय माने सावोमोन आरो साथि सावोमोन लेम सावोमोन आरो आंथ' बेखौबो मोनदोंमोन माने मोनसे लेखायाव माने गोदो ओरैबायदि खालामोमोननो माने सांग्रेमाफोरखौ हमनानै माने बथल ग्लासनि बथलाव सोनानैबो माने बेनि सोरांजोंनो बायदिसिना खामानि आरो फरायोमोनबो होननानै आं मिथिदों आरो
औ नोंथां
थिग बेबायदिनो जिहेथु मुगायाबो दावगाबोबाय थाबाय बे बेबायदिनो फैयै फैयै बिगियाननि मुगा फैबाय बेबायदिनो जिखिनि मानसिनि गोनां बे मानसिनि गोनांथिफोराबो बांबोबाय दा बांबोनायनि जाहोनाव बेबायदिनो मानसिनि सानखांनो हानाय गोहो बे सानखांनो हानाय गोहोआबो समजों लोगोसे बेबायदिनो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रैसिन जाबोबाय आरो बेबायदिनो सानखाङै सानखाङै नै द दानि दा बाहायबाय थानाय मोब्लिब बे माने मोगथाङाव महर मोनफैबाय आरो दा मोब्लिबखौ माबायदि बानायो होनोब्ला जोंथ' मिथिगौ माने मोब्लिबखौ जोङो दैनिफ्रायनो बानायनाय जायो दैनिफ्राय होनोब्ला ओरैबायदि जेनेबा हमनानै ला मोनसे बेबायदिनो दै बोहैबाय थानाय दैमा आरो बेबायदिनो हाजो जायगा बेयाव जोङो दैखौ जमा खालामना लाखिनो थाखाय मोनसे देम देम गायस'नो माने बान्दो थेयो आरो जेब्ला बे बान्दोखौ थेनानै जेब्ला दैया बेहाय बोहैबो बोहैबो जेब्ला बुरजा जायो अब्ला मा खालामगोन बे देमनि उनाव माने टारबाइन टारबाइनखौ होनाय जायो आरो ओमफ्राय बे टारबाइनाव जे दै दैखौ माने गोजौनिफ्राय बे टारबेन सायाव गो गो बारै माने गोख्रैयै खोलैनाय जायो आरो बेयाव जेब्ला दैया बे टारबाइननि सायाव गोबारै गोग्लैयो अब्ला टारबाइना मा जायो गिदिङो आरो गिदिङो दा बे गिदिंनायनि उनावनो बेयाव माने मोब्लिब मोनसे मोब्लिबा बेयाव सोमजिखाङो आरो आरो बेहाय टारबाइनजोंल' जोङो मोब्लिब सोमजिहोयो नङा ट्राबेलजों लोगोसे बे जि मोनसे देम बे देमाव बेबायदिनो गोबांथार माने मेचिनफोर लागायनाय जायो मेसिनारिफोर लागायनाय जायो बेनि उनावनो जोङो बेबायदि जि थार एलमिनियाम टार फोरनि गेजेरजों गामि गामि मोब्लिबफोरखौ मोनो आरो आरो बेबायदिनो बुंनो थाङो जोङो लोगोसे मोनसे जि दैमा दैनिफ्रायल' बानाया जों जेरै ओरै जोंहा सालाकाथियाव थानाय एन टि बि सि बे एनटि पसिवबो जोङो मोब्लिब फोना बानायनाय जायो बेबो थिग बेबायदिनो खिन्थु बिनि बे रोखोमा बेलेग आरो बेयाव माने खैला खैलाखौ सावनानै दैखौ बयल खालामो बयल खालामनानै बेबायदिनो स्टिम जि मोनसे दैनि खफ' बे दैनि खफ' जों बे माबाखौ टारबाइनखौ फिदिंनानैनो बेबायदि बिदि मोब्लिबखौ बानाय होननानै आं मिथिगौ आरो नोंथाङा बांसिन मिथिगोन बेनि सायाव आं नोंथांनिफ्रायबो दा मिथिनो नाजागोन जिहेथु नोंथाङाबो बे मोनसे आइ आइटि निनो आइ टि आइ नि स्टुडेन्ट दा आङो एसे बुंबावनोसै जेनेबा मोब्लिब होनोब्लाथ' आं दहायनो बुंखाबाय आथिखालाव माने गोबां मुवाफ्रानो मोब्लिबजों सोलियो जेरै जोङो मबाइल मबाइलखौबो जोङो चार्ज होनो थाखाय जोंनो मोब्लिब नांगौ जायो नोङा ओमबा मबाइलाव बेटारि थायो। ओ बे बेटारि बेटारियाबो मोनसे मोब्लिबानो जेनेबा मोब्लिबाथ' एसि डिसि थायो नालाय अलटारनेटिभ कारेन्ट ओमफ्राय डाइरेक्ट कारेन्ट दा थिन बेबायदि आरो। ओमफ्राय बेबायदिनो गोबांथार रेडिअ' टिभिआनो जाया मानो बेफोराव जों गासैयावबो मोब्लिब बाहायो आरो आरो आथिखालावथ' जों बेखौबो नुबाय माने जिहेथु जोङो जायखिजाया ट्रेन्सपर्टेसनफोरा हान्था मेलाफोरा जोंना माजों सोलियोमोन जोंनिया पेट्रल डिजेल बेफोरबायदिजों सोलियोमोन नाथाय आथिखालाव बे जन जाग्राफोरा पेट्रल डिजेलफोराबो जोबलांनो हमबाय नालाय माने दा मा खालामबाय आरो पेट्रल डिजेलजों सालायब्ला मा जायो बै गारि मटरनिफ्राय गनाय उखुन्दैफोराबो माने आबहावाखौ गुबुंले खालामो आरो जायनि जाहोनाव पे ट्रल डिजेलखोबो मोननो थांला बियो फोदानजायै नन रिनिउवेबोल रिसरसेस नालाय दा बेनि उनाव मा खालामबाय आजिखालि गारि मटरखौबो जोङो मोब्लिबजों खारहोनाय नुनो मोनो आरो नोङा ओमबा नोंथां दा नैबे समाव आङो नों मोब्लिबनि बागैनो नोंथाङाबो एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दा नोंथाङा आंनो रोखायै फोरमायना होबायदि मोब्लिबा जोंनि थाखाय बेसे गोनांथार आरो मोब्लिब गैयाबा जोंहा मा मा खहा जागोन बेनि बागैनो आं एसे बुंनो सानबाय दा जों रोखायै मोनथिगौदि मोब्लिबखौ जों गोबां गोबां मुवा बेसादखौ बाहायनानै जों मोननो हायो जेरै दैनिफ्राय मोननो हायो साननि सोरांखौ बाहाय नानै जों मोननो हायो बारनिफ्राय मोननो हायो दा नोंथाङा आंनो बावैसो सिगां जों दैनिफ्राय माबोरै मोब्लिबखौ बानायनो हायो बेनि सिगां नोंथाङा फोरमायना होलांबाय। दा आं फोरमायनो सानदों जों बारनिफ्राय माबोरै मोब्लिबखौ बानायनो हायो?
औ औ
दा जों नुनो मोनो जाय जायगायाव गोबारै बार बारो बै जायगायाव मोनसे टारबाइन गायसननाय जायो जायखौ जों गोजौ गोजौ फेन होननानै जों बुंनो हागोन बर'आव बे फेनाआ जेब्ला बारा गोख्रैयै बारो अब्ला बे बारनि हेफाजाबै बै फेेनामा गिदिंनो हमो आरोना
औ औ
जेब्ला बे फेेनआ जेब्ला गिदिंगोन अब्ला बै फेनावो जेब्ला मटर फिक्स जायो
औ
बै मटरा फेन गिदिंनाय लोगो लोगो जोंनो मा मोब्लिबखौ जोनोम जाहोगोन आरो दा बिब्दिनो जों मिथिखागौ साननि सोरांनिफ्रायबो जोङो मोब्लिबखौ बानायनो हायो।
औ
जेरै जोंनि न' न' बाहायबोनाय सलार बै सलारनिफ्रायबो जों मा मोब्लिबखौ जोनोम जाहोनो हायो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
दा जोंना बै मोब्लिब गैयाबाथाय जोंनि समा गोदोनि बायदि जाफिनगोन। जोङो हरनि समाव लेन्थनजों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थाङोमोन नाथाय
औ
जोबोर गिख्रंथाव जाथाय सोमजियो माब्लाबा माब्लाबा जिब जुनारनिफ्रायबो जों गावखौ बा रग'नो थाखाय
औ
जेबो राहा लामा लानो हाया जायो मानोबा ओइ लेन्थ' एबा साथिनि सोराङा दान्दिसिम बारा जान्दैसिम गोसारा जों बेखौ रोखायै मिथिखागौ। दा बेनि सोलाय जों जा बिगियान आरोंदारि मुगायाव जा बेसाद बाहायो जेरै टर्च बियो दाबसे जागानिफ्राय गुबुन दाबसे जागासिम जान्थायसिम थांनो हायो दा बुंनो थाङोब्ला मोनफ्रोमबो मुवानिबो मोजां गुन आरो गाज्रि गुन मोननै बिदिन्थि थायो। जों बेखौ रोखायै मिथिखागौ दा गाज्रि गुन होननानै बुङोब्ला जा जों मिथिंगायाव एबा हाग्रा ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोरा गावखौ एबा गावनि आबादखौ रैखाथि होनो थाखाय जा मोब्लिबारि लाइन बाहायबोदों जिब जुनारनिफ्राय गावखौ रैखाथि खालामनो थाखाय मेनलि जेरै हमना ला जों हादान ओनसोलाव नुनो मोनो मैदेर फोरनिफ्राय गावनि आबादखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जा मोब्लिबारि टार सोंथेदों बेनि जाहोनाव गोबां हाग्रानि जिब जुनारनि जिउ खहा जानायखौ जों नुनो मोनबोदों।
औ औ‌ नोंथां
दा बिब्दिनो जों लामा सामाफोरावबो गोबां इदिनो मोख्रा ओ बादामालि एबा बादालि बेफोरनि जिउ खहा जानायखौबो जों रोखायै नुबोदों। बेफोर जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव खौरां
औ
दा बिब्दिनो मोब्लिब गैयाबा जोंनि जा कलकारखाना एबा इन्डास्ट्रि जायखिजाया बिबाङावनो जा बियो जोङो भारत हादरा मोब्लिब गैयाबाथाय जोबोर खहायाव गोग्लैगोन बे खौ जों रोखायै मिथिखागौ दा गरम बोथोराव जा जों मोब्लिबखौ बाहायबोदों जेरै एसि निफ्राय हमनानै फेन
औ
मोब्लिब गैयाबा जों बेफोरखौ बाहायनो हानाय नोङा आरो गोदोनि बायदियैनो हरनि समाव गिसिब सिबनानै जों जोंनि जोंनि देहाखौ थान्दा खालामनानै लाखिनो गोनां जागोन। दा बेखौनो आं सानो मोब्लिबा जोंनि थाखाय बेसे गोनांथार जानानै फैखो जों साफ्रोमबो बाहायनायनिफ्राय सानफ्रोमबो बाहायबोनाय जेरै मबाइलानो जा गारि मटरानो जा बेयाव मोनफ्रोमबो मोब्लिबनि गेदेर बिहोमा होबोदों
औ
जों बेखौ रोखायै मिथिगौ।
औ ट्रेनफोराबो मोब्लिबजो खारोना नोंथां?
औ नोंथां दा नोंथाङा बिनि बागै एसे एनै बुंना होबावगोन होननानै आं सानो।
औ नोंथां थारैनो जेनेबा नोंथाङाबो बुंखाबाय माने मोब्लिब मोब्लिब जायखोनो बुङो इलेकट्रिसिटि माने आथिखालाव मोब्लिब गैयाबाथ' जेनेबा खानाखा बुहुमानो खोमसि आरोना। जों नुयो आथिखालाव माब्लाबाफोर बिदिनो बारहुंखाफोर बारनानै तारफोरा जयोब्ला मानसिफोरा बेसेबां हालाय हाफाय जायो माने मबाइल सार्स होनो माबा होनो दा जों मबाइलनि गेजेरजोंबो बेबायदिनो जों खौरांफोर मोननो हायो। बा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जों थांनो हायो। दा जेसेबां जोङो बाहायो फुंनिफ्राय लानानै मोनाजासिम बांसिन जोङो मो ब्लिबारि आगजुफोरखौनो बाहायो आरो। आरो मोब्लिब होनना बुङोब्लाथ' दहायनो बुंखाबाय नोङा ओमबा बेट्रिनिफ्राय मोननाय बेबो मोन से मोब्लिब। जे जोङो गारि स्कुटिखौ स्टार्ट खालामनो थाखाय जोङो मोनसे मोब्लिबारि सकनि गोनांथि जायो। दा बे मोब्लिबखौ जोङो बे बेटारिनिफ्राय मोननाय जायो आरो आथिखालावथ' जेरै ट्रेन ट्रेनखौ गोदो खैलाफोरजों खारहोयोमोन। बेबायदिनो आथिखालाव ओरैबायदि जाबाय माने ट्रेनखौबो जोङो मोब्लिबजों खारहोनाय जाबाय आरो नोङा ओमबा नोंथां बेबायदिनो बुंनो हायो माने गोबांथार आरो। दा जियानो जा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नालाय नोंथांनिफ्राय गोबांथार बाथ्रा खौ जों मिथिनो मोनबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बावहरबाय आरो आं
औ आं नोंथांनिसिम फिन रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय
औ गोजोन्थों नोंथां होमबा
औ नोंथां गोजोन थों